हेल'
हेल' औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दं ना
औ फ्रियैनो दङ नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा फ्रियैनो दंबा नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होनोमबा जोंहा गुबुन मोनसे बिदिनो टपिकआव सावरायनोसैलाय।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ बेनो जाहैबाय जोंहा फरायसालिफोरनि सोमोन्दै जों सानैजों एसे सावरायलायनोसै आरो
औ जागोन दे नोंथां
औ औ फरायसालि होनबाथ नोंथाङाबो मिथिखागौ
औ मिथिखागौ नोंथां
औ फरायसालिखौ जोङो माब्रै साखोन-सिखोन लाखिनांगौ जों फरायसालिफ्रावहाय माब्रै थाङो बेफोरबायदिनि सोमोन्दो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ ओ फरायसालि होनबाथ' फरायसालिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जों सुबुं माहारिनि थाखाय। बा जों
औ
ओ उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानै जों स्टुदेन्ट लाइफ जेरैहाय जों होनो जों दा स्टुदेन्ट नालाय जों जेरैहाय जों माने'फर माने सोलोंथाइ लानाया बा जों फरायसालि गैयाबा जों सोलोंथाइथ' लानो हाया नंङा होनबा नोंथां? औ बेनिखायनो फरायसालिया औ औ अ ओंखायनो फरायसालिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। ओ फरायसालि ‌ खौ फरायसालियावहायो जोंङो थांयिनि सिगां माबायदि साखोन सिखोनै थांनांगौ होनब्ला जोंङो गिबियावनो जों फरायसालियाव थांबा जों दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोंङो ओ साखोन सिखोनै हायो जोंङो जोंनि स्कुल जे गाननाय जोमनाय ड्रेस बेफोरखौहाय जों साखोन सिखोन ओ गानलांनांगौ जोंङो। बिदिनो सेन्देल नंङाबा जुथा बेफोरबायदि जों जों गाननानै बा जोंङो कलेज नि द्रेस बेफोरबायदिखौ गाननानै जों फरायसालियाव थांनांगौ आरो नोंथां।
औ औ गावबागाव स्कुल गावबागाव
औ दाब औ औ जेरैहाय जोंङो गभार्मेन्ट कलेज होनबा जों गभारनमेन्टआ थ' जोंनो हायो उन्दै उन्दै माने क्लास ओ एल पि स्कुलावथ' जोंहा दड्रेसखौनो मोनखायो नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ एल पि स्कुलफोरावहाय जोंङो बेफोरबायदि ओ माने दड्रेस मोनखायो बेफोरखौ माने जों माने बिमा माहारिफोराबो मिथिनांगौ आरो बेफोरखौहायो साखोन सिखोनै सुना होनानै माने गथ'फोरखौ साखोन सिखोनै हगार हरनांगौ फरायसालियाव नंङा होनबा नों
औ औ औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोंङो फरायसालियाव थांनानैहायो फरायसालिखौहायो माबायदि ओ साखोन सिखोन लाखिनांगौ होनोब्ला ब्ला जोंङो बिदिनो जोंङो फरायसालियावहाय थांङोबा जेरै जोंङो मेथाइ बायदिसिना जायोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिखौ जोंङो जानला मानलायावहाय फरायसालि सिंङावहायो गारलाबायोब्ला बा जोंहा फरायसालिनि बेकग्राउड फोरावहायो जोंङो बिदिनो प्लास्टिक प्लुस्टिक जों मेथाइ फाखथाय बायदिसि सिनाफोरखौ गारोबा जोंहा जोबोद लेथ्राखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? औ बिदियाव जोंहा आबहावायाबो गाज्रि जायो औ।
औ बिनिखायनो गंफ्रोमबो फरायसालियाव दासबिनफोर थानांगौ आरो ना बे
औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ डासटबिनफोर गैयाबाबो बिदिनो मोनसे जायगायावहाय जमा दोनथुमनानैहायओ जोंङो सावना होनो हायो जेरैहाय जों प्लास्टिकफोराबो सेवनानै थांग्रा जिराद नंङा नालाय नोंथांना? औ औ डास औ डासटबिन फोर थायोबा डासबिनावहायो गारनांगौ। बा डासबिन गैयाबा जोङो बिदिनो मोनसे जायगायावहाय ज' दोनथुमनानैहायओ जोङो
औ।
बेखौहायो दोननांगौ आरोना बिदिनो जोङो सा फरायसालिफोरखौ औ आथिखालावथ' बिदिनो जोङो फरायसालिखौबो फोसाबग्रा थाखायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ आरो नोंथां गंसे फरायसालियावहाय मा मा थायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ मोनसे कलेजावहायो मा मा थायो होनब्ला जोङो मोनसे फरायसालियावहाय जों फरायसालिल' जाबा जानाय नङा ना नोंथां। बेवहाय जोंनो फोरोंगिरिनिबो गोनांथि जायो।
उम।
औ फोरोंगिरि फोरोंगिरिजों आरो स्कुलजोंल' थाबा जानाय नङा नङा होनबा नोंथां जेरावहाय जोङो बेवहायो स्टुदेन्टनि गोनांथि जायो बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि गोनांथि जायो। औ बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो आरो आरो बेवहाय जोङो बिदिनो गथ'फोरनि स्कुल होनोबा जेरै एल पि स्कुल बा फुंनि स्कुल जोङो अंगनाबादि स्कुल बेफोरबायदियावहाय जोङो गोबां माने गेलेग्रा बायदिसि ना बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौहाय जों थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांना।
औ औ गभमेन्ट गभमेन्ट फरायसालिफ्राव आरो माने।
औ गभमेन्ट स्कुलफोरावहाय औ। जेरावहाय जोङो स्टुदेन्ट फोरखौहायो फोरोंनो जोंनो बेवहाय बट नांगोन। पेन्सिल नांगोन बेफोरबायदि आरो औ बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। औ जेरावहायो औ जेराव जोङो आरो प्राइभेट स्कुल होनोब्लाथ' जोङो गोबां माने दिसिप्लिनै थांनाय जायो आरोना बांसिन साखोन सिखोनैबो बांसिन थांनायखौ जा नुनो मोनो जोङो जेरैहाय जों गभार्नमेन्ट गभार्नमेन्टनि औ बुंदों दे नोंथां।
बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोर होनबाथ' बेफोरावहाय बांद्राय स्ट्रिक जानायखौ नुसिनखायो आरो। गभमेन्टनिफ्राय औ।
ओ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जे फरायसालिनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां।
औ।
फरायसालि होनबाथ' नोंथाङानो सिगाङावनो जिबायदि बुंलांखाबाय ओम बेफोरबायदिनो आरो औ सोब फरायसालि फोरावनो बेफोरबायदिया गोनांखा आरो बेफोरबायदिखौ जों साखोन सिखोन लाखिखानांगौ आरो। नोंथाङा जे जे जे बुंलांदों औ फरायसालिफोरखौ माबायदि जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ फरायसालि फोरावहाय जोंनिया मा मा थायो बेफोरनि सोमोन्दै नों नोंथाङानो एसे गुवारैनो फोरमायना होलांखाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ बिदिनो आरो थिग बेबायदिनो गंसे फरायसालि जानोबाथाय जोंनिया बेहाय जोंनिया सासे फोरोंगिरि नि गोनांथिखा आरो फोरोंगिरि थाखाथारनांगौ आरो जोंनिया फरायसालि होनबाथाय मानोना जोङो फोरोंगिरिनिफ्रायसो सोलोङो नालाय जों सोलोंथाइखौ मोनोना औ जोंथ' सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनबाथ' जों गिबियाव बिमा बिफानिफ्राय मोनग्रोयो नङा होमबा बिमानि मोनग्रोयो आरो सोलोंथायाइखौ जोङो औ औ बेफोर जाहैबाय जोंनि औ गावनि गावखौ रैखा खालामनो थाखाय मोननाय सोलोंथाइफोर आरो आरो औ जों फरायसालिफ्रावहाय मोननाय सोलोंथाइया जों फोरोंगिरिनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइआ बेलेग जाहैबाय नङा होमबा नोंथां जोङो औ बिसोरनि फोरोंगिरिफोरनि गियान होनायफ्रा बेलेग जाहैबाय जोङो बिदिनो गिदिर गोलाव जाहैनानै लाइफआव साक्सेस जाहैनानै बिदिनो फरायनानै जों साख्रिफोर मोनहैनाय बेफोरबायदि लाइनाव आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो फोरोंनानै स्कुलफ्राव थांनानै जोङो बेफोरबायदिखौ मोनहैयो आरो गिबियावनो जोंना उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जाखायो नङा होमबा फरायसालियाव थांनाया जेरै जोङो बोसोर बोसोरथाम बोसोरब्रै बेफोरनिफ्रायनो जोंनिया अंगनाबादिफ्रावहाय हगार हरो ना औ बेफोरबायदिनो आरो फरायसालियावहाय जोङो उन्दैनिफ्राय थांनानै जोंनिया बिदिनो फरायसालिनिफ्राय बेफोरबायदि थां थाङै हाइ स्कुल मोनहैनानै एम इ स्ल स्कुल निफ्राय हाइ स्कुल हाइ स्कुलनिफ्राय जोंनिया ओरै कलेज जाहैयो आरो कलेजनिफ्राय ओरै मुलुग सोलोंसोमा इउनिभारसिटिफोर बेफोरबायदि जाहैयो आरो
औ औ
औ जोंना गिबियावनो जोंनिया फरायसालि फरायसालि आरो फिसानिफ्रायनो जोंनिया थांनांगौ गोनां जायो आरो।
औ जों फिसानिफ्रायसो औ फिसानिफ्रायसो जोङो गिदिर जालाङो नालाय नोंथांना
औ उम औ नंगौ। जोङो गिबियावनो फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गियान मोननानै जोङो बेफोरबायदिनो गिदिर गोलाव जाहैनानै गोरों गोरा जाहैनानै जोङो गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामहैनो जिउ दानाय माने जिउ दानाय राहायावहाय जोङो गोरलै खालामहैनो हायो आरो बि बिदिनो नोङो फरायसालिफोराव थांनानै फरायनानै नोङो साख्रि मोनहैनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग साख्रिफोर मोनहैयो आरो गुबुन गुबुन साख्रि फाराव बेफोरबायदि पस्टफ्रावहाय मोनहैयो आरो।
औ नोंगौ
औ। ओंखायनो जोङो फरायसालियाव थांनाया जोंनिया गोनांथार आरो। गिबियावनो जोंनियाथ' जोंथ' हारसिं फरायसालियाव थांखाया नालाय जोंनिया मेइनानो जाहैबाय न'खरनि बिमा बिफा आरो बिमा बिफानि सायावहाय नारसिननाय जायो आरो बेफोरो
औ औ
औ मानोना जों उन्दै समावहाय जेबो मिथियाना बेफोरबायदि फरायसालिफ्राव थांनो ओंखायनो बिमा बिफाफ्रावाय बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदिखौ आबदाल लानांगौ जायो आरो।
औ। माने बिसोरखौहायो जोङो औ फरायसालिफोरावहाय जोङो जेरै अंगनाबादि जेराव जोङो फुं माने गथ थ' गथ' माने फुंनि स्कुल होनो। जेरावहाय जोङो जोंनिथिंजाय फुंनि स्क स्कुलबो होनो आरोना। बेयावहाय जोङो लांदावबाय थानांगौ अब्लासो जोङो माने स्कुल फरायसालियावहाय जोङो थांबाय थानो लुबैगोन, बा जों लेखा फरा फरायनो लुगैगोन। नङा होन
उम औ औ अकल जोंनिया फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरनिफ्रायल' गियान मोननाय नङा जोङो बे फरायसालियाव थांना फैखांनानैबो जोङो बिमा फिफानि दायथ' थायो आरो न'आव फोरोंनायफोर टिउसनफोर होनाय बे फोरबायदिनि दायथ' थायो आरो औ। औ होमबाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ जोंहा रायलायबानो गोबां ओंखारलांनो, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंना खोथाया जोबा, नङा होनबा?
औ, बेखायनो जोङो बे समावनो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन, नङा होमबा नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
औ औ दे नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दे।